हेलौ
अ' खोनादोंना नोंथाङा? खोनादों ना? औ बेलासि समनि बेलासि ओ बेलास सोमदै नोंथांनिसिम गाहाम लायनायखौ आङो जासि हरग्रोनाय जाबाय। ओ ओ बे समाव आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय दे नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला जोङो आथिखालनि जि आबहावा बे आबहावानि सोमोन्दै बा आबहावानि मोनसे आयदा लानानै दसे सावरायलायो नामा नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन।
ओ दा जोङो आबहावा होनना बुङोब्ला? गिबियावनो जोङो बुंनांगोन बारमन्दल नङा हबा नोंथां।दा आथिखालनि आथिखालनि जोंनि जि बारमडल एबा आबहावा बे बारमडल एबा आबहावानि बागै आं नोंथांनो ओ आंनिफोरनिफ्राय आं एसे फोरमायथिनानै होनि। दा जोंनि आथिखालनि आबहावा होनना बुङोब्ला? जेरैहाय जोङो दिनैनि समाव जोंनि गामि ओनसोलनि आबहावा बा टाउन टाउन सहर एबा टाउन नोगोरनि जि आबहावा बिनि फारागथिखौ जों नुनो मोनो नाथाय आबहावा होननानै बुङोब्ला जों दिनैनि दिनाव जोङो जोबोदखिनि गुबुंले आहावाखौ मोनजागासिनो दङ' होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ औ औ ।
ओ दिनै ओ आबहावा गुबुंले जानायनि ओ मोननै गाज्रि जाहोनखौ मोननै गाज्रि जाहोनखौ आं नोंथांनि सिगाङाव बुंगोन बे जाहोनानो जाबाय जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ जेरैहाय दंफां लाइफां हाग्रा ओनसोलफोरखौ दानफायनाय आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि सुबुं माहारिनि बांनाय, दा सुबुं माहा रिनि बांनाय लोगो लोगोनो माने जोंनि गासिबो माने गारि बायदिसिना बाइक कार बायदिसिना माने गारि गुरा बायदिफोरखौबो जों बांलायनाय नुनो मोनो जाहोनाव गारिफोरनिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि धुवा एबा गारिफोरनिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि धुङा बेफोर धुङायाबो जोंनि बारमन्दलाव गोसारनानै माने जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामदों । फारसेथिं बैफोर आबहावा गुबुंले आबहावाखौ संरैखा खालामनो थाखाय दिनैनि दिनाव जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि दंफां लाइफ हाग्रा बंग्राखौ जों नुनो मोनलिया मानो होननानै बुङोब्ला सुबुं सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाहोनाव माने जोंनि हाग्रा ओनसोलखौ दानफायनानै दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै माने जोङो हादान हादान सिफायनानै माने बैफोराव न' लुनानै संसार जानो हमदोंसै एबा थानो हमदोंसै जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां दिनै माने जोब स्रांलांनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि थाखायनो दिनै जोंनि गुबुंले जिखिनि आबहावा बे आबहावाखौ संरैखा खालामनो थाखाय जोंनि बे ओनसोलाव माने नांगौ रोखोमनि दंफां लाइफांखौ नुनो मोना आरो ।
उम औ नोंथां औ ।
टाउन सहर एबा नोगोरनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा जेरैहाय टाउन सहर एबा नोगोरफोराव माने गिदिर गिदिर कम्पानि माने फसंथानफोर खुलिनानै बेफोरनिफ्राय माने उखुन्दैे गनानै धुङा गनाय बायदिसिना नों हर सानखि हर माने नैजिब्रै घन्टायाव नैजिब्रै घन्टायानो गारि खारबाय थानायनि जाहोनाव माने टाउन सहराव जों गामि ओसोलनिख्रुइ माने बांसिन दिनै जोङो गुबुंले आबहावाखौ मोननो थाङो ।
औ नोंथां नंगौ ।
ओ जेरैहाय जोङो टाउन सहर होनना बुङोब्ला बुंनांगोन मा टाउन सहराव माने गोबां रोखोमनि जेरै रैहाय गाज्रि ओ गाज्रि बेसादफोरखौ गारनाय गाज्रि नालाफोरजों गाज्रि गाज्रि रो रोखोमनि जेने जेनेबा गाज्रि दै बोहैलांनाय बायदिसिना गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर निफ्राय माने बे नालाफोराव बायदिसिना जों इउरिन खालामनाय ले त्रिन खालामनाय बायदिफोरखौ माने नालाफोरजों हगार हरनाय बैफोर नालाफोरनिफ्राय गेसाव गोफोन गेसाव गोफोन माने ओ जेरैहाय गेसाव गोफोन माने मोनामनाय सोमजिनाय आरो बे नाला फोरावनो बायदिसिना जिब जुनार थैनायफोरखौ गारनाय बैफोरनिफ्रायबो माने गोबां रोखोमनि माने गेसाव मोनामनाय ओंखारनाय जाहोनाव माने टाउन सोहोरनि माने आबहावाया जोंनि गामि ओनसोलनिख्रैबो गोबां सिनमानि गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो ।
औ नोंथां औ ।
जेरैहाय बैफोर माने बैफोर गासिबो गाज्रि रोखोम आरो धुला बालाफोरा बार मन्दलजों गोरोबफानानै जेरै जे बार बार मन्दलजों गोरोबफानानै जों बे बार मन्दल खौ जोङो माने ओ अक्सिजेन गेस हिसाबै जि जोङो हां लानायाव माने बे बारखौ जोङो बोथाबनानै लायो बैफोरावनो माने बिजानुफोरा खायसे माने फिसा फिसा जों नुस सन मेगनजों माने बिजानुफोरा जोंनि देहायाव हाबलांनानै जोंनि देहायाव माने मिथिस्लाब मोनै माने बेराम सोमजिहोनायखौ जों दिनैनि बा आथिखालनि समाव जों नुनो मोनदों नङा होमबा? ओ दा जोङो बिजानुफोरखौ खायसे जोब फोरखौ जों माने बारमन्दलाव माने बियो गिदिंफाबाय थाबाबो बारमन्दलजों गिदिंफाबाय थायोब्लाबो जों बेखौ नुनो मोनो। बेखायनो जोङो दा जोङो जोंनि जिउ जोबा सानबेसे जों जेब्ला समसिम जों थांनानै थागोन अब्ला समसिम जों हां लागोन आरो जों अक्सिजेन गेसखौनो जों लाबाय थागोन आरो बैफोर अक्सिजेन गेसजोंनो दिनैनि दिनाव माने गोबां रोखोमनि बायदिसिना माने बिजानुफोरा माने जिबखिफोरा माने ओ गोसारनानै दङ। जाय माने जोङो ओ बे बे गेसखौनो जोङो दिनैसिम लागासिनो दङ। आरो आं बे खिनियावनो बे ओ फंनैसो बाथ्राखौबो मख'नांगोन जोङो संसाराव एबा जों बेै मुलुगाव थांना आ थानाय ओ जेब्लासिम थांना थागोन अब्लासिम जोंहा मा दंफां आरो जिबिजों ओ माने गोरोब गोथौ मोनसे सोमोन्दो दङ। जेरैहाय जोङो दंफां लाइफं गैयाब्ला जों जिबिफोरा थांनानै थानो हाया। आरो जों जिबिफोर गैयाबा दंफां लाइफङाबो जों थांनानै थानो हाया। मानो होनना बुङोब्ला जोङो जि अक्स सिजेन गेसखौ जोङो ओ हां हां लानायाव जों ओ माने बाहायो। बे बायदिनो माने आ बे अक्सिजेन गेसखौनो दंफां लाइफाङा हां हगारनायाव बाहायो। आरो जेरैहाय जोङो मानो कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ जों माने हां हगारनायाव बाहायो। बेबायदिनो ओ जोंनि कार्बन डाइ अक्साइड जों गेस हागारनायखौ माने दंफं लाइफङा हां लानायाव बाहायो। बेबायदिनो दंफं लाइफङ आरो जोङो जिबि बे मोननै माने मोन ओ मोनसे ओ जोबोर माने ओ मानेबा सोमोन्दो गोनां। जाय सोमोन्दोआ जों जाय सोमोन्दोखौ जों मालाबाबो नागारनो हाय आरो दिनैनि दिनाव आङो बे खौबो बुंनांगोन जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो माने ओ आप फुंबिलि समाव मोनाबिलि समाव जोङो दुब्लि बोथोराव फोरायनानै जोङो माने गोग्गो बारहावाखो एसे मोनजानो हायो एबा लानो हायो। अ अराव अरनि समाव एबा मोनाबिलि समाव जोङो एसे माने दुब्लि फोथाराव बेरायगालनानै जोङो। गुगावगो बारहावाखौबो एसे मोननो हायो। नाथाय नोगोर एबा टाउन सहाव जोंहा बेबायदि बेरायग्लां ना हानाय बेबायदि माने सुबिदाखौ जों नुनो मोना । मानो होनना बुंब्ला आगोलावनो बुंलांनाय बायदिनो माने टाउन सहराव माने नैजिब्रै घन्टा माने गारिफोरनिनो थांलाय फैलाय गुं गुं गागस सोदोबजों लोगोसे बायदिसिना धुला बाला गोसारनायखौ जों नुनो मोनो ।
औ औ औ ।
जेनाव दिनाव गोदोनि दिनाव जोंनि गामि ओनसोलाव माने दंफां लाइफां हाग्रा बंग्राजों बुंफबनायमोन आ जोंनि गामि ओनसोला बांसिनबो हागोन हाग्रा बंग्रामोन बेनिखायनो जोङो माने गोदोनि दिनाव आ गोदोनि आव ओ गारि गारिफोरनि बिबाङाबो खममन आ खारन जोंनि मान आ सुबुं माहारि थियाबो एसेबां माने दा जेसेबांखिनि सुबुं माहारिफोरा बारायबोदों जेसेबांखिनि सुबुं माहारि हयथ' गैयामोन बेखायनो गोदोनि दिनाव जों माने गोग्गो बारहावाखौ मोनजायोमोन बेखायनो चम मानसिफ्रा माने हरखाबै माने बेबायदि गाज्रि रोखोमै बेराम एबा बायदिसिना लोमजानाय साजा खानायखौ जों नुनो मोनामोन होनाबो आथिखालनि मानसिफ बुङो आरो नोंथां । आ दा बे सोमुआ आङो नोंथांनिसिमबो बेखौनो बुंगोन नोंथाङाबो जोंनि बे ओ आथिखालनि समाव अ बारहावा गाज्रि जालांनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होगोन नामा?
औ नोंथां ओ आं आहावानि बागै एसे नोंथांनो फोरमायनो सानदों आफावा होनोब्ला नोंथां ओ जोंनि जि सोरगिदिं थानाय दंफां लाइ फां जिब जुनार ओ न' बां बेफोर गासैखौबो लानानै जों मोनसे आबहावा बुंनांगोन । आरो बे आबहावायानो जाबाय जोंनि ओ मा होनो बेफोरखौ आबहावायानो जाबाय ओम मिथिंगायारि आबहावा आरो सुबुं जों दाजानाय आबहावा मिथिंगायारि आबहावा ए अ मिथिंगायारि आबहावा जेरै ओ दंफां लाइफां दै बायदिसिना बेफोर बेफोर जाबाय मिथिंगाजों बानायजानाय जायनि थिंगाजों बानायजानाय बेफोरखौनो मिथिंगायारि आबहावा बुङो । बेनिफ्राय ओ सुबुं आबहावा होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सुबुङा सोरजिनाय बा सुबुङा जाय आब' ओ जायखौ जिउ खुंनायाव गोरलै जानाय हिसाबै जाय बुस्थुफोरखौ सुबुङा बानायनाय बेफोरखौ जोङो ओ सुबुं आबहावा बुंनांगोन आरो सुबुं आबहावा होननानै बुङोब्ला जोङो बेफोराव थागोन न' बां गारि बायदिसिना बेफोरबाय बेफोर जाय बुस्थुआ सुबुंजों बानायजानाय बेफोरखौनो जोङो सुबुं आबहावा बुंनांगोन बेनि गेजेरावनो जोङो ओ जोंनि जे सुबुंजों बानायजानाय जायफोर गारि मथर कलकारखाना बायदि बेफोरो ओ नोंथाङा बुंनाय बुंनाय लेखा ओ जोंनि बेफोर जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामबोदों माने जों मानसैयानो नानै बेफोरो जों मानसैनिनो थाखाय बिस बायदि होननानै जोङो आं जोङो बुंनांगोन मानोना बेफोरनि कल कारखाना बेफोरनि ओ गारि मथरनि थुङा अंखारनाय कल खारखनि गाज्रि दै गाज्रि मैला गेस बेफोर ओंखारनानै जोंनि ओ बारहावा बारहावायाव गोसारनानै ओ बेफोरखौ जोङो माने निजिनो बानायनानै कलकारखानाफोरखौ निजेनो बानायनानै जोङो बेफोरनि गेस गाज्रि गेस जों निजेनो अक्सिजेनजों लोगोसे जोंनि देहायाव हाबलांदों आरो देहायाव हाबलांनानै जों बेफोरनिफ्राय गोबां बेमा बेराम सोमजिदों
औ
जायनि जाहोनाव जों दिनै ओ गोदो नुफेरै नुफेरै बेराम होननांगोन नुफेरै नुफेरै
औ नुफेरै खोनाफेरै नुफेरै खोनाफेरै बेरामफोर जेनेबा औ
नुफेरै खोनाफेरै बेराम सोम सोमजिगासिनो दं आरो जोङो ओ बुंनो नांगोन जे जोंनि कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय दैफोरा गाज्रि मैला दैफोराबो ओ जोंनि दैमा बा बिलोफोर राव जायफोरखौ हगार हरो कलकारनानिफ्राय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय दैफोराबो जोंनि ओ ना बायदिसिना आरो जोंनि लों नाय दै बेफोराव गलायनानै मिक्सार जानानै जोङो बेफोरखौबो ओ जोंनि देहायाव सोफानानै लादों सोफानानै लानानै जों बे फोरनिफ्रायबो ओ बेराम सोमजिदों बेराम सोमजिनानै जों दा ओ बेराम सोमजिनानै जोंनि देहाया गोबां गोदोनिफ्राय गोदो जेसेबां स्ट्रंमोन माने जेसेबां बोलो गोरामोन जोंनि देहाफोरा नाथाय दा दानि देहाफोर दानि मानसिफोरनि देहाखौ नायनो थाङोब्ला गोदोनि मानसिफोरनि देहानिख्रुइ जोंनि ओ दानि इयुननि दानि मानसिफोरनि देहाया एसे
औ
दुरबल जानायखौ जोङो ओ लोरबां बांसिन जानायखौ जोङो नुदों आरो
नंगौ
नों नोंथाङा एसे बे ओ फोरनि बागैनो एसे फोरमायबावगोन नामा?
नंगौ फोरमायजागोन नोंथां जेरैहाय नोंथाङाबो फोरमायलांबाय जोंनि आबहावा गाज्रि जानायनि जाहोनखौ। नंगौ थारैनो जोंनि खायसे-खायसे बेरामफोरखौ जोङो माने आबहावानिफ्राय जोङो जानायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय ओ जोङो जुदि खायसे गाज्रि जायगाफोराव थाङोब्ला एसे ओ दानि आथिखालनि माने जोंनि जोङो नोंथाङा बुंलांबाय आबहावा गाज्रि खालामनाया जों नि सुबुं माहारियानो आबहावाखौ गाज्रि खालामदों होननानै। दा जोंनि सुबुं माहारिया बैफोरनि सायाव जुदि एसेबाबो साग्रिद जायाब्ला जेरैहाय बायदिसिना नोङो थैनानै थानाय गेसाव-गोफोन मुवाफोरखौ जोङो जुदि हा सिङाव फबनानै दोनाब्ला। नङा होमबा नोंथां? हा सिङाव फबनानै दोनांलाबसिनो बबेबा जुदि लामा दथायाव गारनानै दोनोब्ला हयथ' जोङो लामाजों जुदि थाबायलाङोब्ला जों जुदि बेनि मोनामनाया जुदि जोंनि माने देहा सिङाव हाबलाङोबा हयथ' बेनि मोनामनायानो जोंनि देहा सिङाव माबा मोनसे साइद इफेक्ट खालामहैनो हागौ। जाय बुस्थुखौ जोङो माने अथा लोगो-लोगो जों जुदि मोनथिस्लाबा बाबो बेयो लासैनो माने जोंनि बेराम फारसे जोंखौ लांनो हागौ।
औ-औ-औ।
दा आथिखालनि समाव जोङो गोबां माने जोंनि सुबुं माहारिया जेरै प्लास्टिक बायदिसिनाखौ माबा मोनसे जुदि दखानफोराव बायदिसिना मुवा-बेसाद बायोब्ला जों प्लास्टिक बायदिसिनाखौ बाहायो। आरो बैफोर प्लास्टिक बायदिसिनाखौ जोङो आलाय-सिलाय जों जुदि जोङो सावना होआलासिनो आलाय-सिलाय जुदि गारनानै दोनोब्ला।बे प्लास्टिकआ खमैबो माने जौसे बोसोरालासिम बे माने हाजाया एबा सेवा। जाय प्लास्टिका जुदि हायाव जुदि नों हा सिङाव जुदि थायो। होमब्ला बै हानिफ्राय आरो जेबो माने दंफां लाइफां एबा हाग्रा बंग्रा फोरा रज'बोनो हाया। बेखौबो जोङो जोंनि सुबुं माहारियानो जों बेनिखाइनो जों प्लासटिकफोरखौ बाया लाबासिनो जेरैहाय कागसफोरनि ज'लंगा जुदि जों बाहायोब्ला नङा होमबा नोंथां? लेखा बिलाइनि जों जलंगा बाहायनो हायो जोङो जिनि जलंगा बाहायनो हायो जाय जलंगाफोरा माने बोसोरसेबा बोसोरसेबा एबा द' दान फोरनि गेजेरावनो हाजों सेवलां सेवनानै थाङो। बेनिखायनो जों जुदि प्लासटिकफोरखौ बाहायालाबासिनो जों जुदि बेफोरखौ जुदि बाहायोब्ला